हेलौ हेलौ नोंथां।
ना?
औ खोनादों।
हेलौ
मा खालामदों? हेलौ
औ
मा खालामदों नोंथाङा?
से रानानै दं। नोंथाङा
अ आं दङ ओरैनो। जिरायना दं।
बेलासिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
खोनायाखै
बेलासिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरोना।
औ सावरायनो हायो नों आ
दाथ' फिथाइनि बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानानैहाय मोजां मोनो आरो मा मा फिथाइ जाखो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
जागोन नोंथां जोङो दायो फिथाइ ओ फिथाइ सामथायाइनि बोथोर नालाय जेरै जों थाइजौ लिसु बा बे नि अनगायैबो आरो गुबुन जामुं नै ओ आ जाम्बु बुङो नै बेफोरबायदि फिथाइ फोरा थायदों दायो
औ नोंथाङा जाबायना?
औ आं जाफेरबाय आ जोंहा न' जोंहा न'आवनो थाइजौ दं नालाय ओ थाइजौखौबो जाबाय आङो आरो लेसुबो दङ बेखौबो जाबाय जों आं थाइजौ जानानै जोबोद मोजां मोनो गुबुन फिथाइफोरनिख्रुइ
औ थाइजौखो बांसिन मोजां मोनो आरो ना नोंथाङा
नोंगौ आ बे थाइजौखौ जों गोबां रोखोमै जानो हायो
औ नोंगौ
बुंनो थाङोब्ला जोङो थाइजौआ एसे गोरलै समाव बेखौ जों आसारबो बानायनो हायो
नोंगौ
आरोबाव जों थाइजौआ इसे रानायनि उनाव जों बेखौ हाननानै जों गोथाङैबो संख्रि फानलुजों जायो बेबायदि जायोब्लाबो मोजां नाङो
मोजां नाङो।
औ मोजां। मोजां नाङो।
औ औ नोंगौ नोंगौ।
आ आरोबाव मोनब्लाथ' जानो आरोबाव मोजां नाङो आरो।
आंबो जाबाय बिदिनो जोंहाबो दोङो आरो ना थाइजौ बिफां।
औ।
जाबाय आंबो गोथाङै गोथाङावबो जादो बिदिनो संख्रि फानलौ होनानै हानानै जाबाय आरो गोमोन गोमोनखौबो जाबाय। औ नोंथांनि न'आव खान्थाल फिथाइ दङो ना?
औ दङ नोंथां जोंहानावबो खान्थाल फिथाइ दं नों बे औ।
जाबाय नामा खान्थालखो?
खान्थाल फिथाइआथ' मोनथ'वाखै। नोंथां। दा गोथाङैनो दङ नोंथां नों नोंथां लाहानाव दङ नामा खान्थाल फिथाइ?
औ दङ।
मोनबाय?
मोनथ'वाखै गोथां जानो हासिगोन आं जाथ'आखै जानो जासिग सिगोन आरो अ बेखौ खान थाल खान्थाल फिथाइखौहाय मैगंबो जायो नामा?
औ जायो।
अ जाफेरबाय दा मै? गं।
औ जाफेरबाय आंबो। आ बेखौ जोङो भाजिबो जायो आरो मैगंबो जायो खोमा।
औ नंगौ।
औ आं सिगाङाव बे खान्थाल फिथाइखौ भाजिसो जाफेरदों ग्रेभि ओ आं आलासिसो जानो थांदोंमोन न' खाथियाव।
अ
बे आ बे जोंहानिनो आबानि बिनानाव बेस्रानाव बेयो बे खान्थाल फिथायखौ ग्रेभि ओ बानायनानै हो दोंमोन आरो जोबोद जानो मोजां नांनायमोन बेनिफ्राय आरो न'आवथ' जों ओ ओंख्रि बा बेफोरबायदि बानायना जा जादों जोबोद मोजां नाङो
आंबो जादों खनसे न'आवनो आरो न'आवनो बानाय नायदोंमोन भाजि
नोंथाङा बे खान्थाल गोमोनखौ जानानै मोजां मोन ना ना खान्थाल गोथांखौ जानानै मोजां मोनो मानो होनबानो बे खान्थालखौथ' जों गोथाङैबो जायो
औ नंगौ नंगौ आङोथ' गोमोनखौबो जायो आरो गोथांखौबो जायो ओ खिन्थु बांसिन गोथाव मोनो गोथांखौ जानानैहाय मोजां मोनो आरो
औ
अ नोंथाङालाय
आंथ' गोमोनखौसो जानानै बांसिन मोजां मोनो मोनथां
अ बेवहाय गोबां बेगरफोर थायो न'
औ
बे बेगरखौहाय आरो ओंख्रिबो जायो ना
औ आ नोंथांमोनाबो जायो नामा
औ जायो
बे बेगरखौहाय जोङो साव सावनानैबो जानो हायो आरो बेखौ एवनानै बाथिंबो जायो आरोबाव बेख खौ आलुफोरजों भाजाबो एवनानै जा-जानायखौ नुनो मोनो आ रो आ
आंबो जाफेरबाय सावना नैहाय
औ
सावनानैहाय जाफेरबाय आरो ओंख्रिबो जाबाय ओ बैबे मा बुङो थास' थास' आथिं ना मा बुङो अ बेजों जाफ फेरबाय आरो मोजां जायो बुहुत
आं जाफेराखै थास' आथिंजों मालाबो आं जानो गोसो मालाबा जानो मोनगोन होननानै सानदों
औ
दायो आ नोंथाङा बे जोंनि बर' हा बेनि
औ
जा जामुफोर दं बा आ जायखौ नोंथाङा जायाबो जानो हागौ बे सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा जाबोगासिनो जेरै एम्बौ एबा एम्फु लाथा, गांजेमा नैबेफोरबायदि आ जिब एबा बे दैयाव मोननाय बे ओ गांजेमाफोरखौ जायोना जाया आरो जायोब्ला माबोरै जायो एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
अ आङो एम्बौखौबो जाफेरबाय आरोना
औ
खौ जाफेरबाय आं खनसेल जाफेरबाय हा
औ
औ बिनि उनावहाय एम्फौ लाथाखौबो जाबाय एवनानैहाय जादों आरो
औ
उम एम्बौखौबो एवनानैहाय जादोंमोन बेनि उनावहाय ओ गांजेमा एंखावरि बेफोरखौबो आरो जाबाय ओ दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन मोनो आरो ना गांजेमाफोरखौ
नंगौ औ
ओ एवनानैहाय एवनानैबो जाबाय आरो बाथोन देनानैबो जाबाय आरोना आङो
औ नोंथाङा गांजेमा बाथिनखौ जानानै मोजां मोनो दा
औ मोजां मोनो
जोंना ओ बे सिगांनिफ्रायनो ओ गोदो -गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर हारियाथ आबाद मावनानै ओ जिउ खुंबोनाय नालाय
औ नंगौ
जेब्ला बे आबादारिया फुङाव ओ हालेवनो थाङोमोन ओ फुंनि थाम रिंगा एबा ब्रै रिंगायाव बिसोरो हालेवनो ओंखारलाङोमोन ननिफ्राय फ्राय अब्ला बिसोरनो ओंखाम गोजांजों बे गांजेमा बा थिन एबा गावरेमा बाथिन एबा बे गोरि ना सावनानै बेनि बाथोन बेबायदि बिसोरो ओ फुंनि जा आहार बेखौ जायोमोन आरो
औ नंगौ
नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि नोंथाङा मालाबा खोनाफेरनो मोनदों नामा?
औ खोनादों ओ दाथ आरो माइ गाय गायनायनि बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोर ओ नोंथांमोननिखिहाय माइ गायबायना बा
दाथ' जोंनि जायगायाव माइ गायनो जाथ'वाखै आ नाथाय खोथिया फो-फोनाया जाबाय औ फोनाय जाबाय आरो दायो अखा अखा फैदोंब्लाबो ओ दैया इसिबां हायाखै आरो मानो होमब्लानो अखाया सानसे हादों सानसे सानदुं गोसा दुंदों बेबायदि जाबाय था दों आरो ओ दायो दैज्लां बोथोर दा फैगौ मासनिफ्रायसो मोजाङै अखा हागोन जानांगौ एबा आरो मास मोनसेनि उन ओ उननिफ्रायसो माइ गायनाया जासिगोन। आरो जोंनिथिंहाय
नोंथांमोननिथिं माबोरै
अ जोंनि औ जोंनिखिबो दैयाथ' बोहैदों दंग'आव दैया दङ एसे एसे बारा बांद्रायबो गैया। एसे एसे बोहैदों आ रो गायनो जाथ'आखै खोथिया खोथियालाय फोबाय गायनो जा थ'वाखै आरो
जोबोद मोजां नोंथाङा माइ गायनो रोङो ना रोङा
औ माइ गायनो रोंगौ।
औ जोबोद मो जां जोंनि बर' आ सिख्लाफोरा दाना माइबो गायनो रोंला नाथाय नोंथाङा दाबो माइ गायनो रोङो। जोबोद मोजां खौरां आ सिगांथ' जोंनि
औ दे बुंलाय
सिगांथ' जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बयबो ओ बेफोरबायदिनो माइ गायनाय एबा खो थिया फुनाय ओ बायदि खा खामानियावनो आखा फाखामोन नाथाय दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि खामानि रब बारा मुखुब जानाय नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथाङाबो दुब्लियाव थाङो दा औ
माइ गायनाय समाव जों आ बयबो नखरनि मानसिफ्रा हेब हेफाजाब होजलायो आरो औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समा जा जोबनाय लामायाव फैबाय
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायनानै औ जोबोद मोजां नांबाय उनाव रायज्लायबावगोन होननानै आसा थाबाय गोजोनथों औ जागोन।
औ दे
औ